हेलौ नोंथां।
हेलौ।
औ खोनादों ना नोंथां?
अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों ओं।
अ नोंथाङा मा हामना दोङो?
आं ओरैनो दंथ'यो ओरैनो दंथ'यो।
अ अ आं नोङो थांजों एसे गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन।
औ दे
खोनादोंना? अ नोंथांनि ओनसोलाव नोंथांनि ओनसोलाव ओ जो ओ बांसिन माखौ। माबा गाननाय जायो फोरमायनो हागोनना एसे। हेलौ अ नोंथां।
औ दे बुं।
ओन्दो नोंसोरनि लाव बांसिन माखौ गानो मोजां मोनो सुबुंफोरा। हेलौ
अ जोंनियाथ' बिदिनो औ खोनादों।
अ।
औ जोंनाथ' बिदिनो दख'नाफोरबो गानो।
अ।
ओ आगोलनि माने एसे बैसो जानाय सुबुंफोरा माने बिसोर दख'ना गाङो। ओमफाय दाथ' उन दै जेनेरेसनफ्राथ' बिसोरो जाहैबाय गाव खानानै बिदि आरो बेनिफ्राय आरो प्लाज', सुयजार, लंफेन बेफोरखौसो बांसिन गानो दानि जुगाव।
औ औ।
हेलौ।
औ। नो जोंनिया हाय हाबाफोराव बिदि औ खोनादों औ खोनागासिनो।
दे। फोरमालाय।
हा?
फोरमायलाय।
औ। आं बांसिन दख'ना गाननानै थाङो आरो जोंनि सिख्ला सेंग्रा लाइमोनफोरा सिख्लाफोरा।
औ। जोंनि ओ ओ ओ जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलावबो बांसिनानो दख'नाखौनो गोननाय जायो। लांगाखौ खोनाद'? आथिखालावजे आथिखालाव ओ जोंनि गाननाय जोमनायखौ गाननाय जोमनाया बेसो ओ मा बुङो ओ खमायलांनो हमबाय।
औ
ओनसोलफोराव बिनि बागै एसे बुंनो सानगोनना नोंथाङा? जेनेबा माबोरै जोङो जोंनि ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौ हमथाना लाखिनो हागोन?
औ
अह
औ बारा मोजां बारा मोजां खोनायाखै नोंथां।
नेटनियावसो इसु जादों नामा?
हा
नेटनि एसे इसु जानो हागौ दा खोनादोंना खोनायाखै?
औ औ खोनादों नोंथां। हेलौ
हेलौ खोनादोंना औ औ। अह अह। दानि लाइमोन सिख्लाफोरा माने दख'नाखौ बारा गाननो नागिरला। माने ओ दा गुवाहाटि नोगोरफ्राव थायोब्लाबो माने बांसिनानो लंपेन्ट गस्ला बेफोरबायदिसो गाननाय नुयो माने एकदम बर' हारिनि दख'नाखौ माने बावलांनो हमबाय लाइमोनफोरा। माने बिसोर गावनि सुबिदा मथे नायो माने बिसोर सानोखि दख'ना गानोब्ला जोबोद खस्थ' जायो माने गरम बेफोरबायदि आरो जोंना दख'ना बिराद गिदिर नालाय जोंनिया दख'नाया माने
औ
बेनिखायनो माने बिसोर सानो आरो खस्थ' बांसिन जायो होननानै बेनिखायनो बिसोरो माने दख'नाखौ एसे गोजान नाव दोननो हम जों आरो बेफोरबायदि। नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि?
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दख'नाखौ हाबा हुखा बा फुजाफोराव गाननाय जायो। बेनिफ्राय मबाफोर गोजान गोजानफोराव थाबायनो थांबा थांबा लंपेन सलाखौनो गाननाय जायो आरो
औ
इनिफ्राय आथिखालावथ' गोबां लांगाफोराबो गोबां दाम जाबाय नालाय
औ
ह दा नोंथाङा मा खालामना दङ।
आं ओरैनोसो दङ
हा
ओरैनो दङ
अ
नोंथांमोनहा जि दायो नामा न'फोराव बिदिहाय
औ दायो दायो
औ मा मा जि दायो ओरैनो दख'नाफोरखौ
जों जोंहाथ' ओरैनो दख'ना दाया दायो आरो जेनेबा इन्दि इन्दि जि दायो।
औ
आर'नाइ दायो नैबे मा बुङो गुफुर गुफुरहिया
औ नों इन्दि जिखौ नोंसो इन्दि खुन्दुंबो न'आवनो बानायोना ना बिदिहाय बायनाय
बायनायसो जायो नोंथां बायनायसो जायो
औ
न' जोंनि ओनसोलाव बारा एम्फौ लाथा लानाय ज जाया नालाय
औ
बथा लानाय जाया नालाय बेनि थाखायनो बायनायसो जायो आरो नोंसिनि ओनसोलाव लाय
जोंनियावबोथ' बिदि गैया जोंना माने इन्दिखौ लुनायखौनो नुफेरलि आ दानिया आगोल जों उन्दै उन्दैफ्रावसो नुयोमोन आबै आबौमोन थानाय समाव दा आरो बेफोरबायदि गैलिया
उ
दा बांसिन बायनायानो सोलियो
औ नोसै बेख बिनिफ्राय जेनेबा जोंनि हिया बांसिन बेसे दा बेसेना दामि बे गाननाय जोम दामिनि गाननाया मा नोंथाङा बुंनो हागोन ना
आं बेफोरनि बा आयदिया गैया नोंथाङानो फोरमायजागोन बेखौ एसे मिथिबा आं बारा आइदिया गैया माने आंबो माने बारा दख'ना बायबाय थाया नालाय
औ औ ओरैनोथ' बांसिन। ओ राङा इणडियानो जायोरा।
ओरैनो बेसेसो थाङो इन्दि दख'ना। फोरा इन्दि फास्राफोरा जोमग्रा बेफोरबायदिफोरा।
इदिनो इन्दि दख'नानि सोमोन्दैथ' आं मिथिया बाट इन्दि जियोफोरा। ओ गुबुन जायगा गुबुन। जायगा बहुत दुइ हाजार तिन हाजार लायो आरो।
ओ। अ। आर'नाइखौ माबायदिहाय रेडि खालामो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंसिनि दानाया?
ओरैनो खुन्दुंखौ जोङो बायनानै नु।
ओ।
बिनि बेनिफ्राय ओ। जेनेबा हेसेनाव मा बुङो हेसेनाव। माबाना लानानै। ओमफ्राय आगरनि थाखाय जोङो मिसिं मोनसे बेबहार खालामो आरो। बाहायनाय जायो फुलुथिनायनि थाखाय बिदिनो दालांबाय थायो।
औ डाइरेक्ट फुला माने जानायजों लोगोसे ओंखारलांखायो आरो।
औ औ माने फुलनि माबाखौ गाख्लायनांगौ आरो। मिसिंआवहाय कार्ड मोनसे सोनांगौ फुल दाननाय कार्ड होनना बुङो जायखौ। बेखौ सोनानै। खोनसे सुरगासे दाननानै आरो खोनसे सुरगासे माबानानै फुलखौ गा। ना होबानो फुलाव उथियो आरो ओ।
फानो नामा नोंथांमोन आर'नाइखौ?
फाना गामि ओन ओ नांगौबानो लांफायो आरो। टाउनफोराव ओरैनो होननाय जायाखै।
ओ गांसेयाव बेसेसो बेसेन लायो ओ।
जों बारा बुरजा लाया गांसेयाव ओरैनो दुइ। स' वान फिफटि बेफोरल' लायो।
अ अ मोजां।
बांद्रायबो दामि बायाना सुबुंफोरा।
उम।
गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा - आरो बायनोबो हाया देलाय इमान दामिखौ। बेनि थाखाय इसे कमावनो फाननाय जायो।
अ बिहु फालिफोर दायोना नोंथांमोनहा।
औ बिहुबो फालिबो दायो।
अ बेखौ माबोरैहाय स माबोरै रेडि खालामनानै दायो एसे फथायायो
अ। जों ओ बिखौबो मासा्स खुन्दुंखौ सोंनानै दानाय जायो जेनबा दायो एनका जों बेबादिनो बाहायो आरो ओ मेसिन माने मिसिं मिसिं बाहायाबा आगर एरनाया जोबोर एसे गोब्राब जानाय जाबाय आरो दा।
उम उम ।
गोब्राब जानाय जाबाय जायनि थाखाय मिसिं बाहायनाय जायो
जोंनि आगोलनि बर'फोरनि साल खुन्था बिफोराव माने जिखौ दाला आरोना
ओइ दंफांजों बानायनाय जायो आरो हिसानखौ
उम उम सोंनायाबोथ' आजिखालि मेसिनावसो सोङो
औ मेसनाव सोङो नाथाय जोङो न'आवनो सोङो आरो खारन जोंनिया बुरजा बुरजा जि नङाना ओरै दानबसे होमबा नोंथांजों रायज्लायना मोजां मोनबाय
औ आंबो
दे हबा नोंथां लाखिथ'नोसै
औ दे गोजोन्थों
औग